नोंथां औ आ आं नोंथां खौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फोरा ओ बोरै माने दाउ अमा फिसिनानै बोरैहाय जिउ खुङो बेफोरनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा
अ औ हागोन नोंथां ओं।
औ जों दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा दाउ अमाखौ फिसिबोदों नङा होमबा नोंथां। जोङो बर'फ्रा जेब्ला जों न'खर संसार दाबोदों अब्लानिफ्रायनो जोङो दाउ अमाखौ जों फिसिबोदों। दिनै दाउखौ जोङो न'आव न'खरफ्रोमबो जोङो बर' न'खराव जोङो दाउखौ फिसिनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां। जों जानायजों लोगोसे बेखौ जोङो फाननोबो हानाय हिसाबै जों बर'फ्रा फियो नङा होमबा? जोङो बर'फोरा गावगायनो फिसिनानै जोङो दाउ लकेल दाउफोरखौ जोङो जायो नङा होमबा? आरो दाउखौ फिसिनो था खाय नोंथां ओ गोबां एफाग्राब रांनि गोनांथि जाया आरो आंनि नुहुरनायाव। मानोना दाउआ एसे एनै माइरं माइ मोनजानानै आरो बिथांमोनखौ हगारनानै होयो बिथांखौ माने दाउफोरखौ हगारनानै होयोब्ला बेफोरो गावबा गावनो माला आदार एम्फौ एनलाखौ जानानैनो बिदिनो देरो आरो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोङो अमाखौबो फिसियो जोङो बर'फोरा अमायाबो जोंनि बर' बर' न'खराव न'खरफ्रोमबो न'खरावनो जों अमा मा से नङा मासे जों नुयो नङा होमबा? बिदिनो जों अमा खौ फिसिनोब्ला जों गिबियावनो जोंनो गुन्दै नांगौ जायो नङा होमबा? गुन्दै आरो आथिखालावथ' जोङो ओ गोदान आदब खायदाजों जोङो बिथां माने अमाफोरनो जोङो गुन्दैनि सोलायै जों दाना दौनायखौबो जों नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
थ' जों ओ जोंबा दासिमबो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो अमाखौ जोङो अफ्रिजों बे गुदिजों आरो थिग बिदिनो जोङो बै हाग्रायाव मोननाय थास' गोसोम थास' गुफुर बेफोरखौ जों हानानै रुनानै जों अमानो होनाय खौ जोङो नुदों आरो नोंथां आरो दासिमबो जोंनिथिं बे बेबायदिनो जोङो फि बुनायखौ खौ जों दासिमबो नुयो बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जोङो अमाखौ फिसिनायावबो जोङो गोबां इमान एफाग्राबफां खरसा जाया आरो जुदि मासे मानै नोङो फैयोबा आरो मानोना नोङो फैसाखौ बे खौ अमानो दौना होनाय दोननाय जायो मानोना नों गुन्ददिखौ फानोब्ला फैसा मोनगौमोन नङा होमबा नोंथां बे गुन्दिनि फैसाखौ नोंङो गाव फानालासेनो नों अमानो जाहोनानै नोङो अमानियाव दोनथुमनाय बायसा जायो आरो नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा जायफोरा एसे आदब खायदाजों दाउ माने अमाफोरखौ एसे बुरजा बुरजा फिसिनायखौ नुबाय फार्म बायस बायसा दसथा बिसथा
औ
बिदि फिनो हायोब्ला जोंहा राङा एसे मुलाम्फा जासिनो आरो जुदि मासे मानै फियोब्लाथ' जेबो रांनि मुलाम्फायानो जाया आरो नोंथां
औ औ।
जुदि गोदोनि बायसआव जों फियोब्ला जोंङोदेबो जेबो मुलाम्फा खालामनो हाया आरो जों - अमा फिसिनानै अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथांमोननि साइदआवहाय आथिखालाव अमाखौ बोरैहाय आदब खायदाजों फियो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
नोंथांजों नों बुंनाय बायदिनो आंबो एसे फोरमायनोसै जेरै जों बर'फ्राथ' जिब जुनार फिसिनानै मारै जिउ खुंङो होनब जोंहा गिबियावनो जोंहा अमा थाबाय अमाखौ नोंथां फोरमायो मिथिनायालाय आं फोरमायनोसै अमाखौ जों मिथिनाय माबायदि फिसियो एबा माबायो अ अमाखौ जोंङो गिबियावनो अमा फिसानि गोनांथि जायो जों बेखौ लायनानै जोंङो बिदिनो बेनो आदारनि गोनांथि जायोना जों बेखौ उनावनो न'खरफ्राव आथिखालाव जों माखौ मानि नुनो मोनो जों गामि ओनसोलाव नाथाय माखासे गामि ओनसोलाव थानानैबो गोबां अमानि फाराम खालामनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जों अमानि फार्म खालामनो होनोब्ला जों गिबियावनो अमाखौ जों गोबां लाबोनांगोन बेखौ दोननो थाखाय जोंहा जायगा नांगोन गिबियावनो एसे न'खरनिफ्राय जानगाराव जाहाथे बिनि खिफ्रा मोनामफैया जाासे सुबुंफोरनाव बिनिखायनो जोङो न'निफ्राय एसे जानगाराव दोन होननानै बेखौ जोंङो आरामसे बिनि थाखाय थाग्रा मोजां जेरै दैनि गोनां दै गोनांथि जायोबा बिनो दै होनाय आरो न' आरो लाइट बेफोरखौ जोंङो जगायना होनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंङो बेनो जानो थाखाय जोंङो आदार होनांगोन आरो माखासे जेरै बेमार आजार जानो हायिनि जों बिसोरनो माखासे मुलिफोर होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै जायगाखौ साफा सााब सिखोन लाखिनो थाखाय जोंङो बिनि जायगाफ्राव माखासे जों मुलि सारनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जाहाथे बिनि बेफ्राव बिजानुफ्रा जेरै थाम्फैफ्रा बांरा जायैनि बिनि बिनि लेथ्रा बुस्थुफोरजों अमायाथ' एसे गोबां लेथ्रा खालामो नालाय आं बेनिखायनो जों माखासे जोंनि गामि ओनसोलखौ लेथ्रा खालामैनि थाखाय बिदिनो साफा खालामगोन आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो जोंनि एखे रोखोमैनो जोंबो अमाखौ जेरै सुबुंफोरा गोबां गुबुन एखे रोखैनो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै आरो बिदि होनोब जिब जुनार बर'' जिब जुनार बर'फोरा जाग्रा नालाय बेओंखायनो जों गोदोनिफ्रायनो जों बर' सुबुंफोरा जेरै दाउ अमा हांसो फारौ बिदिखौ लानानै जों गावखौनो जिउ खांबोदों होननानै जों बुंनो हायो बै समाव जोंहा बांसिनानो ओ लेखा गोरों सुबुं एबा साख्रि मावनाय सुबुं बिजनेस ओ बिदि खालामनाय आरो आबाद मावनायफ्रावबो जेरै बारा नंजोबामोन बिनि
औ नंगौ
दाउ अमा जेरै आइजो माहारिफ्रा न'आवनो थानानै जोंहा गावनि न'खरखौ सावलायनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै जोंङो माखासे गावनि न'खरनि नांगौखिनि मुवाओ नांगौ जानाय आरो गथ'फोरखौ लिरनाय फरायनायाव जेरै हेफाजाब होबोदों ओ दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो आरो माखासे ओ बेफोरनि गेजेरजोंनो आरो गोबां बिदिनो जिउ खुंदों होननानै बुंजायो गावनि ओ नांगौखिनिखौ सुफुंना लानो हादों आरो न'खरनिखौ आरो फिसा फिसौनि आरो गथ'फोरनो सोलोंथाइ लानायावबो हेफाजाब होदों आरो जों गोदो जों बर'फ्रा बिदिनो दाउ अमा बिदिनो फिसिनानै जाग्राओ सुबुं हारि मानोन जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ ट्राइबेल हिसाबै जों बेफोरखौ मोजां मोनो जों बर जेरै जों बर'फ्रा हाग्रा बंगलियाव थानानैओ संसार जाबोग्रा मानसि बेखायनो जों जिब जुनारजों गेलेनो मोजां मोनो आरो मैहुरफोरबो खालामनानै जों बर' नफ्रा जानो हायो जायो गोदोनिफ्रायनो जेरै नाहा मैहा थांनाय मानो होनब्ला जों बर'फ्रा गोदोनिफ्राय जों सा सानजा भारत जेरै ओ सा सानजा ओनसोलनिफ्राय जेरै फैनाय जेरै ओ जों मंगलिय फोलेरनिफ्राय फैनानै जों जेरै बुलुं बुथुर सेरफां ओ जेरै हाग्रा ओनसोल हाजो ओनसोल जों बेफ्राव थानानै संसार जाबोदों बे संसार जानाय समावनो जों बर'फ्रा सोलोंबोखा माबोरै संसार जायोब्ला जों गावनि जिउखौ दैदेनलांगोन जेरै बाव सम गोदोनि समाव नांगौखिनि जानायफोरखौ जों बु बुथुमनो हायामोन थिग बिब्दिनो जों बर'फ्रा गावनो गाव जेरै दाउ अमा फिसिनानै जादों आरो बेजोंनो लोगोसे ओ मैहुरफ्रावबो खालामनानै जादों जेरै जों दाबो नुनो मोनो जों बर'फ्रा गोबांनो मैहुर खालामनानै जायो आरो दाउ अमा फिसिनानै जों गावनि जिउखौ दैदेनलाङो होननानै जों नुनो मोनो आरो नोंथांनि बेबायदिनो जों जेरावबो आखा फाखा होनजाासै जों दा बर' सुबुंफोरा मानोना जों आबाद मावनायनि बिथिङावबो बुंनो हायो आरो दाउ अमा जेरै जिब जुनार फिसिनानैबो आरो बेजों लोगोसे जों साख्रियि ओमाखासे मावख' खुलि फोरावबो जों मावनानै बिजाब फरायनानै जों आथिखालाव बेफोरनि गेजेरजोंनो जों जौगानो हाबाय जोंनि गोदोनि आबै आबौ जोंखौ एकदम दाउ अमाजोंसो ओ दाउ अमा दाबो जों माखासे बर' गामिफ्राव जों दाबो नुनो मोनो जोंनि बर' समाजाव आरो गामि ओनसोलफ्राव जों गावनि फिसा फिसौखौ जों गोरों खालामनो थाखाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो माखासे दाउ अमा आरो जुनार फिसिनानैनो जेरै जोंओ गावनि फिसाफोरखौ जों सोलों लानाय गोजौ थाखोसिम दैथायहरो आरो गामिओनसोलफोराव गामिनिफ्राय नोगोरफोराव दैथायहरो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ गोबां दंबावो जेरै गावनि नांगौखनि आरो माखासे फार्म खालामनानै जेरै ब्रयलारनि होन आथिखालावथ' गोबां ब्रयलारनि फारामखौ जों नुनो मोनो आरो अमानि अमाफ्राबो जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारसायो जेरै
नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो ओ जोंनि ओनसोलावबो जे गोबां बिदिनो ओ ब्रयलारखौ जोङ फिनाय नङा होनबा नोंथां ब्रयलारखौ जोंनि ओनोलावहाय गोबां मानसिय दिनै फियो जायफोरा गभमेन्टनिफ्राय साप्लााय जानाय बेखौ जेननो फेदेरना हरनायखौ जों नुयो आरो नोंथां मानोना हानि बिगोमाया हाखौल' हगारनानै होनांगौ आरो नोंथाङा जुदि फिनो गोसोब्ला नोंथाङाबो हागोन आरो गासैबो हागोन आरो बेखौ फिनो जायखौ गभमेन्टनिफ्राय दानाजों लोगोसे ब्रयलार फिसाखौबो हरफ खायो आरो दाना बेसेबां नांगौ बे दानाखौ हरफाजोबो
नुनो मोनो जों गोबां मुलि बाहायनाय ना नोंथां मुलिफोरजों जोङो बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो
फिसिनानैल' नों हरनांगोन आरो नों फिसिनायनि मुङाव नोङो मासे दाउ नों बिदिनो थामजि बा ब्रैजि मोनगोन आरो नों जुदि हाजारथा दावदै खौ नों फिसिनानै गभमेन्दनाव हरबोला नोङो ब्रैजि रोजाया नोंङहा ओरैनो फैयो आरो। थामजि रोजा, ब्रैजि रोजाया, मास माने मास मोनसेयाव आरो। बे खुरख हाबाखौबो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मानसियानो मावनायखौ जों नुदों आथिखालाव।
औ गोदो जों बेफोरखौ बर'फोरखौ माव गोदो मावनाय मावोमोन बिदि फारामफोरखौ जों नाथाय आथिखालाव जों गामि ओसावबो बिदि फाराम फोरा गोसार हैजोब्बाय नोगोरनि अनगायैबो औ जों सुबुं अनजिमाया बांबायना बेनिखायनो जोंनि जानाय लोंनायफ्राबो थोआ -थोआ जाबाय बेनिखायनो जों माखासे बयबो गावबा -गाव जिउखौ खुंनो थाखाय बेजों लोगोसे जानायखौबो फ्रिहोलांनो थाखाय जों
औ नंगौ आरो बेफोरनि अनगायैबो जों बर'फोरा बोरमा -खौबो फिसियो नङा होमबा बोरमायाबो जोंनि न'खराव फिसिजाग्रा जुनार। आरो बोरमानिफ्रायबो जों गोबां रां खामायनो हायो। आरो बोरमानो बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जों एफा -ग्राब जोङो रांनि गोनांथि जाया मानोना बियो गोथां बिलाइखौ बा सोमखोर बिलाइखौ जाग्रा हारि आरो औ मिथिंगानि बिलाइखौ जा -ग्रा बेयो मासे जुनथु नङा होनबा? मोसौआ गोबां बिलाइखौबो जागोन नाथाय बेयो नारा गोरां खौबो जानो हायो नाथाय बोरमाया नारा गोरानखौ जानो हाया बियो अनलि बे गोरलै गांसो बा बियो सोमखोर माने सोमखोर गोथां गाबनि माबाखौसो बियो जानो हायो आरो बे बेनिखायनो जोङो बोरमा फिसिनाबो जों गोबां रां आरि -जिनो हायो आरो जों आगोलावबो नुदों जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो बोरमानि फार्म फिसा फिनला गावबाय न'खर न'खरावनो बनायनानै लादो आरो जोंनि न'खरावबो बोरमानैनो दोङ बेखम जिथा जिबाथा बोरमा जोंनि न'खरावबो दोङो आरो जों बे रोखोमनो फिनानै एसे- एनै रांखौ जों आरजिनानै लानो हादों आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनाय नांगौखौ बेखिनिावनो दोन्थ'नोसै नामा? ओ नोंथां सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोन्थों।